हेलौ खोनादों ना?
खोनादों दे।
औ दा मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
आं ओरैनो दान्दिसे बेरायग्लांगासिनो नोंथां इस एसे गरमबो ना बोथोराबो।
थोरा गरम होनबा ओजोंबो न'? अखाफोर हायाखै? खै नामा ओरैनो?
अखायाथ दिनै हायाखै ओरै नो मैया दाखालिफोर हागासिनो दंमोन। नोंथ नों थांनिथिं बोरैहाय?
जोंनिथिंबो जोंनिथिंबो दिनै अखा हायाख खै हानायालाय। ओम फ्राय गरमानो आरो। बेहावबो दुंहाव। हाव हाव एसे आरो आंथ जेनेबा बाहेराव थाय नालाय नोगोराव थायो नालाय एसे। बांसिन गरमसो जायो आरो ओरैनो नफोराव मोजाङानो दंबा बाखि?
औ दोंथयै दे नोंथां। बे नोंथां ओमफ्राय माबाफोर खौरांमोन मानोबा? फन खालामदोंमोन?
औ आङो फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो मोनस से आयदानि सायाव सावरायनो स सानदों आरो माने आङो बे आयदाया औ औ औ बे आयदाया जाहैबाय जेनेबा जों नि औ जोंनि बर हारिनि दामजुफोर जेनेबा दोरोङारि दामजु आरो
औ औ औ बेथ मोनसे मोजां रायजलायनो गोनां खोथायानो दा
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा बरनि दोरोङा रि दामजुफोरनि जेनेबा मा माखौ सिनाय मोनो आरो मा माखौ मोनथिगौ एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ ओरैनोथ' दासान्दि जोंनियाव सोलिबाय थानाय हिसाबै खायसे ओ ओ दामग्रा आगजुफोरखौ दामनायखौ नुयो बेफोरो आरो गोदोनि खाय से खायसेखौ दाथ' नुनोबो मोनलिया नालाय खायसेनि नाम खौबो बावगारलांनो हमबाय।
औ औ।
औ ओरैनो दा नुबाय थानाय हिसाबै जोंलाय खाम, सिफुं, सेरजा बेफोरखौ बांसिनहाय बाहायनाय जायो नालाय गोसोआव थायो आरो। उम ओमफ्राय ओरैनो मोनफा मोननै आरो गोदोनि मोनथिबावगौमोन खिन्थु मोजांहाय दानिया सिनायनानै मोनला। बे गंगोनाफोरा बेफोरखौथ' दानिया गोबां खम जाबायना नुनायानो।
औ औ खम जाबाय। ओ आं मोन्थिनायावबो जेनेबा बर'नि दोरोङारि दामजुफोरनि मादाव ओ जोंना ओ सिफुं दङ'। जायखौ बिजाब मा माब्लाबा सुफिन होननानै लिरनाय जायो।
औ बे ओं
खाम औ। जथा एनिफ्राफाय जाब ख्रिं बेफोरो दं आरो ओमफ्राय गंगोनायाबोमोन गंगोनायाबो।
औ।
आरो बेजों लोगोसे सेरजा दं जोंना।
औ सेरजा दङ'।
बेनिफ्राय बेनिफ्रायथ' दोरोङारि हिसाबै बिदि गैला आं नुहुरनायाव। ओ थेवबो जोङो हारमनियाम खौबो दामफायो जेन'बा। मायबा मोनसे जाबाथाय बाबो बैसागुफोराव जों दामफानाय जायो आरो ओ माने औ औ रंजानायफोराव ओंखायनो बेनि मुंखौबो लाबाय आङो ओमफ्राय माने ओरै नोजोङो सिफुंखौथ' औवानिनो बानायनाय जायो। ओ सिफुंखौ आंनि मिन्थिनायाव गरंबानि बानायो आरो मोनस्नि गरंनिबो बानायो।
औ बे मोनस्नि गरंनिया खेराइनि नामाथाय
औ औ औ
बै खेराइ मोसानायाव दामो दा बेखौ
औ खेराइ मोसानायावबो दामो।
औ ओमफ्राय बे गुदुं मोनबानिखौ मायाव? बांसिन दामनाय जायो आं मोजांहाय मोन्थिस्लाबा बेखौ ।
आंबो बेखौ मोजाङै मोनथिनानै मोना मायाव दामनाय जायोखो ओ माने सोरनावबा सोंनानै जों मोनथिना लानांगोन आरो बेखौ
औ बेफोरो माने जोंनि बर'नि हारिमुनिथ' गोबां मोन्थ थिनो गोनां बाथ्रा बेफोरबो
औ औ मोनथिनो गोनां बाथ हा जों माने ओ आथिखालनि मुगानि नालाय आरो जोंनि समाव बारा इफोरबायदि जेनेबा रायजोफोर ओंखारनानै बिदि दामनाय ज' ज' बैसागुफोराव मोसानाय आं आंनि बेलायाव जेनेबा बेदि नुनानै मोनासै आरो बारा
औ आथिखालाव आथिखालाव जोबोद खम जाबाय बिदिया।
खम जाबाय औ औ खम जाबाय। ओरैनो उन्दैयावलाय आङो नुनो मोनदोमोन जेनेबा आरज खननायफोराव खायसे दामजुफोरखौ दामनाय नु दोंमोन आरो आङो बाथौ आरज खन्नायाव ओ जेनेबा खाम सेरजा औ इफोरखौ नुयोमोन आरो ओनफ्राय माने जोंनिथिंजाय ओ सेरजा सेरजा दानख'नानै दिहुनग्रा सासे ओ बोरायबो दंमोन आरो बेखौ आङो माने सेरजा बानाय बाय थानायखौ जेनेबा नुनो मोनदों आरो ओ जोंनिथिंजाय दङ। बे मानसिया जेनेबा बे सुबुङा।
औ बे सेरजाखौ बे सेरजाखौ दानख'नायाव माइबा मा माबा मोनसे बिदि थि दंफांनि नाम दं नामा।
मां औ
माने सेरजाखौ दानख'नो। बाहायनो थाखाय
औ औ।
माने आं गोदो उन्दैयाव आंनि आयंखौ माने बोराय गिदिर सिजौ दंफांनिफ्राय दानख'नाय आं नुदोमोन आरोना बेनिखायनो आं सोंदो।
औ नोंथां औ सिजौ दंफांखौ बाहायनाय जायो। आरो बाहायबावोदां। गुबुनबो दस्राबो आं गोसोआव फैयाखै औ औ। ओमफ्राय।
औ औ नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय दा बर'नि दामजुफोरखौ जेनेबा बाहायनाय नोंथाङा नुनो मोनगोन ना मोना जेने बा बैसागुफोराव बा मायबा मोनसे फोरबोफोर जाबा बिदि बाहायनाय नुनो मोनो नामा नोंथाङा।
अ नोंथां बियो जोंनियाव मोनसे मोजां मोजां थासारियावनो दं दाबो बे बर'नि दामनाय देनाया।
औ औ।
बैसागो बोथोरबोलाथाय जोंनियाव माने गुबुन बे दामग्रा आगजु जेरै माइक साउन्ड बक्स बेफोरखौ जोंनियाव बाहायनो थाखाय माबा राइ जोया बन्द' खालामनानै होयो आरो।
औ औ औ।
औ बेनिखायनो जायफोरा रंजानो गोसो बिसोर गासैबो खाम सिफुं सेरजा जथा आरो लोगोसेयैनो बरनि जिखिनि गानग्रा जोमग्रा दङ बेफोरखौ गाननानैसो रंजानो मोनो आरो।
औ औ।
बेबो गोदो गैयामोन जोंनियावबो ओमफ्राय गेजेर जिथु गेजेर समाव। बे जोंनि हारिमुफोरा एसे गोमालांनो नागिरदोंमोन ना
ओम ओम।
समाव बेफोरो थांखिफोरखौ लानाय जाद दोंमोन आरो बे मोनसे से मोजां गोहोम खोख्लैदों दा
औ औ खोनानानै गाहाम नांदों नोंथां बेनिफ्राय मोनसे औ सोंथि सोंबावनो सा सानदोंमोन आङो नोंथांनियाव
दे सोंजागोन दे नोंथां
दाखालि बावैसो बे जोंनि बर'नि दामजुफोरनि मादाव जेनेबा मोननैसो दामजु फोर जिआइटेक मोनदों जाहैबाय जेनेबा जिआइटेक जायखौ जग्राफिकेल इन दिकेसन होनना बुंनाय जायो बे जि आइ तेकखौ मोनोबाथाय माने बे दामजुफोरा बा बे हारिमुवा जेनेबा संरैखा जानानै थायो आरोना प्रिजार्भ जानानै थायो।
औ
दा नोंथाङा मिथिगौ नामा बे माबे माबे दामजुखौ जों जिआइ टेक होनाय जादों बा जिआइटेक मोननाय जादों
आङो नायनाया नायदोंमोन ओमफ्राय एसे बावहाबनानै दङ बे खाम सिफुं सेरजा ना ओमफ्राय आरो मा मा दंबावोमोनथाय
खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ बांसिनखौनो मोनफ्रामजोबदो नोंथां।
औ बे जोंनि थाखाय जोबोर गोब-गोग्गाथाव आरो ना।
औ
औ
माने ओ बेखौ मोननानै जोबोर मोजां जादों आरो मानो होनबा नोङाबा
जों उम औ बेबो मोनसे जों जेथिया गुबुन जायगाफोराव बेरायनो थाङो जोंनियाथ बिदि बेरायला बेरायनायफोरा जायो नालाय गुबुन जायगाफोराव सोङोब्लाथाय जों माने मोनसे रंजानायजों बा गावनि गोग्गानायजों दिन्थिनो हायो आरो ना जे बे जोंनि दामग्रा बे जोंनि जाग्रा बे जोंनि गाननाय जोमनाय बिदिहाय
औ औ औ नंगौ नोंथां
बे जोबोर गोजोनथाव खौरां जोंनि थाखाय।
औ ओमफ्राय नोंथाङा ओ बे दामजु फोरखौ जायखि जाया मोनसे बा माबेबा मोनसेखौ दामनो रोंगौ नामा नोंथाङा
औ आं बे खाम खौ एसे रोंगौ नोंथां
आतसा आतसा औ मोजां
नोंथाङा नोंथाङा ओरैनो माबाफोर दामनो रोंगौ नामा नोंथां बेफोर आगजुफोरनि मादाव
औ आंबो ओ जोंनि दोरोङारि आगजुफोरनि मादाव बेबायदि दामनोथ रोङा मोजाङै ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो रोङाबाबो जेनेबा आंबो खामखौ दामफेरदोंमोन आरो ना आरज खननायाव ओ आरज बाथौ आरज रोजाबनायाव आङो दामफेरनो मोन्दों
औ मोजां मोजां बाथ्रा
ओमफाय सिफुं खौबो आङो जेनेबा एसे ओरैनो दामनो मोनदों जेनेबा दामनाय नायदोंमोन बा सोलोंनोबो गोसो सोमोन खि थेवबो माने ओ सम मोनैलाय आरो थासारि गोरोबैनि थाखाय जेनेबा आङो दामनो बा सोलोंनो मोनासै आरो ओरैनो औ नोंथाङा सोलोंनो गोसो दङना गैयामोन जोंनि दोरोङारि बिदि दामजु फोरखौ
आं बुंनो थाङोब्ला नोंथां बे सेरजाखौ दामनो जोबोर गोसोमोन
औ औ
खिन्थु खायसे थासारिजों आरो समजों खाबु मोनैलाय आं एसेबां सोलोंनानै लानो हायासै आरो आंनि आंनि आयंआनो असे आयंआनो दाबो दामो बे गामियावबो गोबां आगजुफोरखौ बे दामनो रोंगौ मानसिया लेखा खा रोङा थेवबो बर'नि दामनो जिखिनि आगजु दं बेफोरखौ गासिखौबो रोंजोबगौ आरो आरो गोदोनि जिखिनि खुगा मेथाइ फोर दङ बेफोरखौ गासिखौबो बिथाङा ओ रोजाबजोबनो हायो
आदसा मोजांनि बाथ्रा नोंथां होमबा नोंथां जोंना औ औ सम जाबाय नामा जोंना नोंथां
फैबाय माथो ना औ दे दे होमबा नोंथां दे दे दे दे